औ
अ खोनादोंं फंबाय।
ओ मा खालाम दों।
उम नै ओरैनो जिरायना दं।
ओ अबेयाव दंङो दालाय
नै लामायाव दङ जिराय फैलाबायदों आ एसे बेरायफैलाबायदों एसे।
गर'म थारना बोथोरा ओंखायनो बेरायफैदों लामायाव एसे। लोगो सासे दं। अखा गैयालै हायाखै।
हेल'
हेल' ओ खोनादों अखा गैया हायाखै होनदां आ।
ओ सानदुं दुंनाय सैना दामानि।
ओम एरैबादि सान्दुं मा होनबावनो--! एबार माइ गायनो मोनगोना आसा खम बदि मोनलायलांबाय आं।
बेसे गोबावसो जाखो जेनेबा अखा हैया
जाबायलै सप्तानैसो जाबाय खोमा बे सप्तानैयावनो ओरैबायाददि खरानो जाबायना
हायाखै आरो ना अखा'या
नोंसोरनि थिं हादों?
जोंनिखिबो गैया हायाखैनो अखाया।
हो खोनाया माथो जेबो। हेलौ नेट गोनां जायगायाव माथो खोनायाखै। हेलौ।